औ खोनादों नोंथां। दाथ' ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
अ अ ओंखाम बोर जाखांबाय नामा?
औ ओंखामाथ' जाथ'नाय जायाखै नोंथां।
औ। माने नोंथांनो ओरैनो मोननैसो आयदा लानानै सावरायनो होननानै ओरैनो कल खालामनाय जादां।
औ दे सावरायजागोन।
ओ सम दं दा नोंथांना?
औ सम दं नोंथां।
औ बिदिबा जोंहा होनबा मागो बिदिनो बर'फोरनि फोरबोफोरनि सायाव एसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ सावराजागोन नोंथां।
बिदिब्ला जोंहा मागो मागोखौनो सावरायग्रोनोसै ना नोंथां?
औ सावराजागोन नोंथां।
बिदिबा मागो होननानै बुङोलाथ' नोंथाङाबो एसे एनै मिथिखायो जानांगौ।
औ।
बेबो जोंहा गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो बर'फोरनि फालिबोनाय मोनसे फोरबो हिसाबै जोंहा बर' बा गोदो गोदायनिफ्रायनो खुंबोगासिनोखा।
औ।
जोंहा बे मागो मागो होननानै बुङोब्ला जों दा बेयाव बेलागुर जानाय माखासे हुदाफोर दङ। बेनि अनगायैबो जोंहा गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो बर'फोरनि बर'फोरनि दोरोङारि बायदिसिना फोथायबोनाय माखासे बिथिंफोरखौ जों नुनो हायो जेरै
औ।
जोंहा मारल जायोब्ला मानो होनोब्ला माखासे बाख्रिफोर लिरख'नाय बा बिफां-लाइफांफोराव बायदिसिना बै जिगाब खानानै फिथाइ बरा थायो होननाय बेफोरो जाबाय दोरोङारि फोथायनाय गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो। फारसेनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला जोंहा गिबियावनो बर'फ्रा मागोनि एसे मागो एक थारिखनि सिगांनो जोंहा फिथा सौरायाइ देनाय हुदा दं।
औ।
बेनिफ्राय जों बुंनो हागौ जेरै मा-मागोनि माने सानसे सिगाङावनो बर'फ्रा फिथाफोरखौ बा माइरंफोरखौ जोंहा फिथा सावनो थाखाय देनानै लाग्रोनाय हुदा दङ सानसे सिगाङावनो जोंहा बेखौ उवाल गाहेन बिदिफ्राव देनायखौ जों नुनो मोनो गोदो गोदोनि समाव बिदि दैयोमोन आरोना नाथाय आथिखालाव जोंहा बेफोर आगजुफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनला बांसिनानो उवाल गाहेनफोरखौ दानिया मानि जोंहा मिलावनो सौनानै लाबोनाय बेफोरखौ जोंहा नुसै आरोना बांसिन बेफोर मिलाव सौनायफोरखौ सुबुंफोरखौ बा बर' हारिनि माखासे सुबुंफोरखौ बुंनाय खोनायो आरोना माने होनबा उवालाव सौनाय आरो मिलाव सौनाय बेफोर माइरंफोरा माने उवालाव सौनाया एसे आथासिन जायो आथा थासिनो होननाय आरो मिलाव सौनाया आथा खम जायो होननाय बिदिखौ आं खोन मोनदों आरोना। बेनि अनगायैबो जोंहा मागोनि सानसे सिगाङावनो देनानै लाखानानै जेब्ला मागोनि एक थारिक जागोन अब्ला बिनि एक थारिक जाखानायनि जोंहा फुंनि बिदिनो से बाजि बा नै बाजिफ्रावनो सिखारनानै जोंहा माखासे फिथा सावनाय हुदाफोर दङ बेफोरखौ माने सावखांनायनि गेजेरावनो जोंहा माबा मा होनो बेखौ गोथैनो बावउनाय ना मा होनो बेखौ जेरै सा सानजा साहा खोला बिदि खुबैनाय दं ना खुबैहरोबालाय बिदि खुबैनानै खौनो माने गोथैनो हरनाय जायो ना मा होननाय फोथायनाय दं आरोना।
औ औ
बिदिनो जेब्ला मागो फोरबो जायो से थारिख अब्ला सोरां बोयोब्लाथाय जों सोरांनि सिगां जोंहा माखासे नेमखान्थिफोर फालिनायखौ नुयो मानो होनोबा दोरोङारि फोथायनाय दङ बर'फोरनियाव जेरै जोंहा दाउखा सिला सिखारैनि सिगांनो दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै जि गय बिफां नालेंखल बिफां बा खादाल बिफां थाइजौ बिफां बेफोर खौ जोंहा जिगाबजों खायोबालायनो बैफोर बिफांनि फिथाइफोरा बरहा जायो होननाय फोथायनायखौ आं खोनानो मोन्दों आरोना। नुनो मोनदों आरो बिदिनो फुंङाव सिखारनानै बिदि खाखांनायनिफ्राय जोंहा बिदिनो फुं सम जायोब्लाथाय बयबो सिखारलायनानै मानो होनोबा बेलागाव सावनायबोुरा दंमोन नालाय सानसे‌ सिगाङावनो जोंहा बेलागुर जानायबो हुदा दंखायो मानो होनोबा जोंहा बेलागुर सावनो थाखाय माखासे न'फोर लुखायो बिदिनो गामि सोरबा खायफा खायफाबा गामिफोरनि गामियैनो लुयो बा बिनि अनगायैबो जोंहा सेंग्रा बिदिनो सेंग्राफोर एक्सट्रा बा सिख्लाफोर एक्सट्रा बिदि लुायनाय सावलायनायफोरखौ जोंङो नुयो। बिदिनो सोरांसि सोरांसि बिसोरबो बबेबा जाम्फैबा दै बिदिनो दै गोनां जायगाफ्राव दुगैनानै बेखौ जोंहा सावनानै होनायखौ सोरांसे सोरांस सावनानै होनायखौ नुयो आरोना आं दा।
औ नंगौ नोंथां
बिनिफ्राय जेब्ला सोरांथारो अब्ला बे खामखांजोबोब्लाथाय गामि गामि थांनानै फिथा सौराय गथ' गथ'फ्रा मागिनायखौ जों नुनो मोनो। बिदिनो बिदि मागिखांनायनि उनाव जोंहा बर'फ्रा गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो माखासे माने खान्थि दङ मानो होनोबा बेफोरबायदि फोरबो फोर जायोब्लाथाय जोंहा माखासे थिनानै दोननानै जौ संनाय बेफोर हुदाफ्रा दङ। बिनिफ्राय बैफोर जौफोराखौ जोंहा बिदि फोरबोफ्राव लोङो आरो ना थिनानै संखानाय हिसाबै बिदिनो रायजोफ्राबो ओंखारलायनाय लोंनाय हुदा बेफोरखौ जों नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जोंहा बे मागो एक थारिकखालि बयबो फुङाव साहा लोंनाय बा फिथा जानाय बेफोर हुदाफ्रा दङ। बेनि उनाव जोंहा बे सा लोंखांनायनि उनाव जेब्ला एसे एनै न'खरनि खामानिफ्रा जोबस्राङो अब्ला रायजोफ्रा गावबा गाव ओंखारलायनानै गामि गामि हाबलायनाय जौ लोंलायनाय एसे एनै बेफोर जाबाय बर'फोरनि दोरोङारि माने हुदा होननानै जों बुंनांगोन आरो ना।
औ नंगौ नोंथां ओ जोंहा
बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो माखासे फोरबोफोरनि सायाव।
नंगौ जोंहा मागो फोरबो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर'फोरनि ओ बाथि फोरबो जोंनि ओ दो ओ बोथोरजों सोमोन्दो गोनां। जोंहा बाथि फोरबो बा जोबथा फोरबो होननानै जों मोनथिनो हायो मागो फोरबोखौ। ओ बे मागो फोरबोआवहाय जोङो पुस दाननि जोबथा साननि बेखायनो जोङो जागायो होननानै मोनथियो। जाय सानखालि जोङो ओ गामिनि गथ' गथाइ सेंग्रा सि ख्ला बयबो ज' जानानै मा बेलागुर जायो नङा होमबा नोंथां? औ जोङो बै बेलागुर ओ जानायावहाय जोङो ओ बेलागुर जानायनि स्नि सान बा ओ जि सान सिगांनिफ्रायनो जोङो बेलागुरखौ ओ रेडि खालामनानै लागोरो। बे बेलागुर लुनायावहाय जोङो माखासे औवा ओ औवा बाहायनानै बा बेहाय जोङो जिगाब आरो नङा ओ थालिर बिलाइफोरखौ होनानै जोङो बिलागुरखौ लुनानै लायो। ओ बे फुस दाननि जोबथा सानखालि जोङो गामिनि बयबो गथ' गथा सेंग्रा सिख्ला लोगो नांनानै जोङो बेदर आखै जानायजों लोगोसे जोङो अखानायै सोरांसे सोरांसे समाव सावनाय जायो। औ नोंथां।
औ बेबायदिनो जोङो मागोफोरखौहाय जोङो नोंथाङा दाहाय मुख'लांनाय बायदि जोङो दोरोङारि फोथायनाय माखासे नेमखान्थिफोर दङ जायनाखि जोङो ओ अखानायसि समाव जोङो बारिनि गय फिफां नालेंखर फिफां बा खान्थाल फिफांफोरखौ जोङो ओ माइ दांग्रि सरखोन्दा थेंगलजों जोङो सरनायखौ नुनो मोनो। बेयाव जोंहा ओरैबायदि फोथायनाय दंदि माइ ओ माइ फिथाइफोरा जेरैबायदि बरहा बिदां बरहा थायो बेबायदिनो बे ओ बारिनि गय खान्थाल नारेंखल फिथाइफोराबो जाहाथे माइ बिदां बायदिनो जाबखो जाबखो थाइथों होननानै जोङो बे माइ दांग्रिनि थेंगलजों जोङो खानाय नुनो मोनो आरोबाव जोङो गोदो गोदायहाय मोनसे फोथायनाय जोंहा दंबावोमोन जे ओ जोङो बे गय नारेंखल बिफांखौ खानाय समाव जोङो बिखुङाव गथ' बानानै बा मानसि बानानै जोङो सायोब्लालाय मा होनो फिथाइफोरा बांसिनै मा जाबखो जाबखो थायोमोन होननानै जों फोथायनाय नुनो मोनो आरो।
औ
थिग बेबायदिनो जोंहाथ' मागो फोरबोआवहाय गोबां ओ फिथा फिथा जानाय नुनो मोनो नङा होमबा? जाय फिथाफोरखौहाय जोङो माइब्रा माइरंनिफ्राय बानायनानै लायो। जोंहा मागो से थारिखनि सानसेबा साननै सिगाङावनो जोङो न'खरनि आइजोफोरा जोङो उवाल बा दाहैनो फिथा गुन्दैफोरखौ जोङो रेडि खालामनानै लायो माखासे फिथाफोर सावो जेरैबायदि एन्थाब फिथा आरो सिथाव बिदिनो नालेंखलनि लारुफोर आरो सिबिंनि लारुफोरबो जोङो आथिखालाव बाहायनायफोरखौ नुनो मोनसै। बे फिथाफोरखौ जोङो सावनायावहाय जोङो न'खरनि सुबुंफ्रा जानायनि सिगांनो जोङो ओ जोङो रुंसारि जालांनाय न'खरनिफ्राय जोंहा थैनानै थांनाय बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जोङो बिथांमोननो बाजेनगोरो जायखौ जोङो गोथैसि गोथैसिनो बाउनाय होननानै बुङो बेखौ जोङो सावजेननाय फिथाफोरखौ जोङो खोलाहा जोङो गारनानै हरो आरो।
औ
जायखौ माने जोंनि न'खरनि थैनाय सुबुंफोरा जागोन होननानै जों बिथांमोननो बावबोननाय जायो आरो
औ
औ बेनि उनावहायथ' जोङो से मागो दान मागोनिसे खालार ओ अखानायसै समावनो जोङो बयबो ओ दाउखा सिला नुनायनि सिगांनो जोङो दुगैनांगौ होननानै बुङो।
औ
जोङो उन्दैयावहाय जोङो खोनाबावोमोन दि माने ओ हरनि बेलागुर सावखालि हरनि माने जिनै रिंगासोनिफ्राय माने गंगानि दै बोहैबोयो होननानै बुङोमोन आरो माने
अह
बेवहाय माने दुगैयोब्ला जों माने गोथार जायो होननानै बुङोमोन बेनिखायनो जोङो ओ बे सम समावहाय रावबो ओ जिब जुनार सिखारनाय समावहाय जोङो ओ दुगैयोमोन ओ बेबायदिनो जोङो दाउखा सिला नुयोब्ला दुगैनायखौ नुयोब्ला जोङो बादुवा जायो होननानै फोथायोमोन। नङा होनबा नोंथां
औ औ
औ बेनिफ्रायथ' जोंहा से थारिखनिफ्राय जोङो बयनिबो न'खराव जोङो फिथा लारु जानायजों लोगोसे बयबो बे न'खरनिफ्राय बै गंसे न'खरसिम ज' ज' जोङो बिथा सौराय जानायजों बेदर आ आखाइ जालायो बेबायदिनो जों मागो फोरबोखौ खोब रंजा बाजायै ओ फालियो बिदिनो जोङो ओ साननै बा सानथामसो माहालागै जोङो बैसागोफोर सरि मागो फोरबोखौ जोङो फालिनानै बारहोहरो नङा होमबा नोंथां?
नगौ नंगौ।
औ बेबायदिनो जोङो मागो फोरबोनि उनावहाय आरो जोङो माखासे फोरबोफोरबो जोङो फालिबावो जेरैहाय जोङो बैसागु फोरबो आमथिसुवा फोरबो खाथि गासा फोरबो। ओंखाम गोरलै फोरबो बेफोरबायदिनो जोङो बर'फ्रा थांना थानायावहाय जो गावनि सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय जोङो माखासे फोरबोफोरखौ फालिबोबाय थादों बा उनावबो फालिलांबाय थागोन ना नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
औ दे बिदिब्ला जों समाबो जाबाय एसेयावनो दोन्थ'नोसै नामा?
औ जागोन नोंथां दे।
औ दे।